हेलौ नोंथां, औ खोनाबाय दे नोंथां।
नोंथाङा दायो मा मावदो?
आं ओरैनो द्रि जिराया दं नोंथां दायो।
नोंथाङा ओ ओरैनो दंबा आं माखासे माने आयदानि सायाव रायलायनो सानदोंमोन, रायलायनो हागोन ना?
औ रायलायनो हागोन दे नोंथां।
अ नोंथाङा होनबा ओ जोंनि माने बोथोर लायै बोथोर ओ मोननाय माखासे मैगं थाइगंनि सायाव फोरमायहरनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां हागोन आं फोरमायना होनि अब्ला। माने बोथोर लाना बोथोर जोंना थ' माने मा होनो मैगं थाइगं मा माने गायनानै जाखायोनो जा मा होनो गायनानै माने जानो रोङो आरो आरो जों खायसे खायसे मैगंखौ माने बोथोर लानानै बोथोर माने मिथिंगानिफ्राय मोननायबो जायो आरो जों जेनोबा। जे ओं जों दा बोथोर दै दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां? दा दैज्लां बोथोराव मोननाय मै गंनि बागैनो फंनैसो बुंनोसै आं नोंथांनि सिगाङाव। दाथ जों मा होनो दैज्लां बोथोर जेनोबा जोगोनार खुमब्रा ओ लाव बहल बेफोरखौ जों मोनो ओम मा होनो लावखौथ' जों मेसेङावफोरबाबो मोननो हायो इदिनो। दानि ओमफ्राय आरो दा नै दा मेवा दाथ' मेवा ओंख्रि मा होनो मेवा ओंखारनाय सम न नङा होमबा? दा जों बेफोर मैगंखौ माने फोरजों बा ओरैनो मा होनो अनलाफोरजों बा दाउफोरजों मा होनो संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बेजों लोगोसेनो जों मेवाखौहाय माने मा होनो फिसा फिसा हानानै बा आसार खालामनानै बा थिनानै दोननानै जानो हा जानो हायो जा जों मेवाखौहाय आरो बिनि अनगायैबो जों दाथ' नै थास थास बिबार ओंख्रि थास बिबार मैगं मोनो आरो खारौ खान्दाय बिबार मोनो। ओमफ्राय बेजोंनो आरो लोगोसे खायला नै दा खायला मोनो खांख्रिखलाबोथ' मानि खायला खांख्रिखला बेफोर माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय आरो जों बे खांख्रिखलाफोरखौथ' माने जों गायलायनो नाङा आरो माने बेयो हारसिंनो मा होनो रजखायो होननांगोन आरो रोदाफोरजोंनो आरो बिनि अनगायै खायलायाबोथ' माने गाव हारसिंनो मा होनो माबानि फ्राय आरो मिथिंगानिफ्राय रुज'नानै जों मोननाय आरो बेजों दबावो ओरै दिं खिया, खिफि बेन्दों आरो खानसिंसा बेफोरखौबोथ' जों जायो। खानसिंसाफ्रा आरो खिफि बेन्दों बेफोर माने जों मुलि महरावबो मा होनो जानो जायो आरो बेखौ मुलि महर रावबो मोनो। माने जोंनि देहानि थाखायबो मोजां बैफोर खिफि बेदों खिफि बेन्दों जेरै जों आमाय मोननाय बा सान्दुं नांनायावबो मोजां आरो ओरैनो गाव गोजाबो उदै सानायावहाय उदै सानायफ्रावबो माने बेखौ देनानै जायोबा मा होनो बिनि रोसिखौ लोङोबा माने उदै सानाया हामो होननानै जों बेखौहाय माबायो बाहायो आरो मुलि महरै आरो बेनि अनगायै खानसिंसाया बो जों माने खानसिंसा मैगंखौबो जों मुलि महराव बाहायो आरो। मानो होनोमबा खानसिंसाया जोंनि थाखाय गन्थंनि थै गनाय बा चाइनिस बेफोरबायदियाव हामो आरो जों ओरैनो गाव गोजा फाजा जाबाबो आरो देनानैहाय माने जों बै मैगंखौ खानसिंनसा मैगंहाय जों मा होनो थै गयोब्ला गन्थंनिफ्राय थै गयोब्ला माने बिनि रोसिखौ होयोबा माने गन्थंआ लोगो गन्थंनि थै गनाया माने लोगो लोगो थाफायो आरो जों माने लोगो लोगो मोनखायो आरो बेनि थाखायनो आरो जों बिदिनो गोबां मैगं मोनबावो दा नै सिब्रु मोनो मिथिंगानिफ्राय मोननाया मा होनो सिब्रु एलायसि मान्दे बेफोरखौ जों मोनो आरो जों दा दैज्लां बोथोरावहाय आदै दा सिबुं मैगं मोनो सिबुं माइबारियावनो माने बे मिथिंगानिफ्राय रज'खानाय आरो फोलायनो नाङा नालाय माने बेफोर फोरखौबो जों जानो हायो आरो आरो बिनि अनगायैबो गोबां मैगं दं ज माने जोंनिया माने बुंनोनो हाया आरो माने मैगङा माने रायखांजोबनो हाया रायखांजोबनांगौबा माने गोबां सम लागोन आरो बेफोर मैगंफोरखौ रायखांजोबनांगौबा आरो जों मेसेङाव मोननायखौनो बुंनोसै आं दा नै मेसेंफ्राव मा होनो जों दालि दालि स' दालि फोयो सबाय फोयो आरो बिदिनो मा होनो फथल एफोरखौहाय जों गायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायदो नामा नोंथां मा होनो जोंनि मैगं थाइगंफोरखौ लानानैहाय
आंनाथ' आबादनि सायाव बा मैगं थाइगंनि सायाव एफाग्राब माने रोंगौथि थि गैया माबा आङो माखासे होनो जिथु नोंथाङा बुंलांबाय दैज्लां दैज्लांआव जोंहा जिहेथु मानलानानै फिथाइ थायग्रा बेैफोर रोखोम मैगंखौ खौ मोनो जिहेतु लाव खुमब्रा जोगोनार बैफोरखौ मोननो हायो
औ
आरो बिनिफ्राय जोङो दाथ' जोंहा जुलाइ दान नालाय अक्ट' बा नभेम्बर दहालागै जोंहा जिहेथु बेदर थांनानै मोनग्रा जोङो थास' खौ जोङो दानो गायनाय जायो खिन्थु जोङो थास'खौनि बेदरखौ जों दानो माने बुरनानै जानाय जाया
औ औ
जों बेखौ दान मोनसे मोननै आरो दान मोनसे खाबावनायनि उनावसो मोनहागोन आरो जिहेतु बेदर थाङो ग्रानि बेला जोंहा दङ मुला दङ
औ
मुलायाबो गोबां रोखोमनि दङ आरो जोंहा था दङ जिथु संनाय खावनायाव गोनांथि जानाय जिथु मोदोमनाय आरो गाबहोनो थाखाय जोंहा बाहायो हालदै हालदै ओ हालदै ओमफाय जोंहा मोननो हागोन हाइजें बेफोरखौ जोङो मोनहैनो हायो जिहेतु था बेदराव थांग्रा था औ बिनिफाय जोंहा बेस बेफोरखौ मोनखानायनि उनाव जोंहा जिथु ओ लाइ लाफा
औ
लाइ लाफाखौ मोनो जोंहा जाय माने ओ मेसें बोथोराव मोनो माने बारा दैनि गोनांथि जाया दैनि गोनांथि जायो सरि बारा दैनि गोनांथि नङा दैनि गोनांथि जायो बेफोर ओ लाइ लाफा फोरखौ जोङो मोननो थाङो ओ बेनिफाय बोथोर लायै बोथोर जोंहा माखासे आरो गोबां माने ओ मैगंफोरखौबो गायनाय जायो जिहेथु ओ मानलाग्रानि बेलायावनो जोंहा दंबावो आरो माखासे सबाय बिमा दं साबाय बिमायाबो गोबां रोखोमनि दङ गाहायाव थाइब्रा गोजौआव थायग्रा बा मेसेंआव थायग्राबो दंङ सबाय बिमायाबो जोंहा नङा होम्बा
औ नंगौ नोंथां आरो जों बिदिनोदै दैज्लां बोथोर मेजं माने मैगंफोरा दानिया माने ने दैज्लां बाबो मसे ब्लाबो मोनोनो होनजायो माने खुनु माने फाराग गैला होननानै बुंनो हागोन आरो
गुबै जाहोनानो जाबाय जिहेथु जोंहा गोनांथिफ्रा बांगासिनो दङ सुबुं अनजिमा बांनायनि जनाव गोनांथिया बांदों बैफोरखौ सुफुंनो थाखाय जोंहा माखासे गोबां माने हासार मुलिफोरखौ बाहायो जोङो माने दानि जुगाव दा माने बोथोरखौ नांलायला माने जोंहा जों मा माखासे बोथोरफोरखौ जोंनो माने बानायनानै माने सोरजिनानै ओ जोङो जिहेथु ग्रिन हाउस बुङो प्लास्टिकनि न'आव जोङो माखासे बिदि खौ बाहाय बानायनानै जोङो गोबां मुलि होनानै माने आगथिया बोथोर जानायनि सिगां जों बैफोर मुवाफोरखौ दिहुनोबा जोङो बार' मास बैफोर मैगंफोरखौ मोनबाय थानो हायो आरो ना
औ औ नंगौ नोंथां बेनि थाखायनो आरो माने भिन्दिरनो आरो दै दाथ' दै सिगांथ' मा होनो दैज्लांवसो भिन्दि मैगं बेफोरखौ मोनोमोन नङा दानियाथ' माने दैज्लां बेसें मोनो होनना बुंनांसिगोन आरो जों माने आरो माने दानिया गोदोनि बायदि माने गोदोनियाथ' माने अखा जों अखानि दैजों बा मा होनो हाजोनिफ्राय मोननाय दै बेफोरजोंसो गायोमोन नालाय दानिया माने बरिं बहायनानै माने मेसिन दै बहायनानै मेसिनजों दै बोखांनानै माने गायनो हानायनि सुबिदा जाय नालय बिनिायनो माने रैखो नायला आरो माने जि बोथोराव मोनांगै मा होनो बै बोथाराव मोना बाबो माने दैज्लां मेसें मोनो होन्नानै बुंनांसिगोन आरो आरो बिनि अनगायैबो जों गोबां मै मोनबावो दाथ' मा होनबागोन जों आरो बिदिनो बहल बहलफोराबोथ' मान मा होनो मानला होननानै मा होनो जोसा बहल मोनो आरो मा मा होनो बिदिनो गोबां दंबावो आरो जों बुंजोबनो हाया लेस्राफोराबोथ' बिन इदिनोबिन इस्कस इफोरखौ माने इस्कसाबबो मान लाग्रा नालाय इस्कसाबबो माने औ इस्कुसफोरखौबो जों माने गायोब्ला माने गोबां फिथाइ मोनो होननानै मोननाय मो माने बायनांनांगौनि गोनांथि गैया आरो माने जाग'लायनो हायि बेफोरबायदि थायो आरो माने जाय खायसे मैगं फोर आरो खायसे मैगंफोरखौहाय जों माने गायबाबो जाया इफोरबायदि जायो आरो दाथ' आरो जोगोनारफोरा माने जों मा होनो बिजौ थौखौ माने बिजौ बिलाइ बेफोरखौबो जानो हायो जोगोनारा आरो जों थास'खौनो बुं थास'आ बेदर जाथ'नो म होने बेदरा दा जुदि नों हायाबबो मने जों बिनि थाह आयथिंखोव जायो आरो बिसं जायो थास बिबार जायो बिदिनो गोबां जायो जों माने थास'द बेदराथ' माने दा जानो सम जाथ'वाखै नालाय बेनिखायनो थास' आइथिंफोरखौ जायो आरो जों बिनि बिफांफोरखौ बिफांफोरखौहाय आरो बिदिनो जों गोबां थिनानै दोननानैबो जानो हायो मैगंफोरा खायसेाय खायसे मैगंफोरा
औ जेरा ओ नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि मोनबा जोंहा ओ मैगंनि बेलायाव फुलकबि अलकबि बैफोर मैगंखौ जोंहा गायनानै जोंहा माने आबादखौ मावनाय जायो आरोना
औ
बैफोर मैगंखौ माने मावोब्ला जोंहा गोबां दैनि गोनांथि जायो नाथाय बुंनो थाङोबा बैफोर मैगं खौ जोंहा हाथाय बाजाराव दासिमबो मोनबायानो थायो बुंजायो आरो
औ औ मोनो मोनो
माने जोबनानै थाङा होनोहायो खिन्थु जा लकेल जा बेक्थिं मावग्राफ्रा जों बैफोर दानाव बै मैगंफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो ना
औ
मानोना ओ बै मैगंखौ मावनायनि समानो बै समावसो मोन एसे गुसु जायोब्ला माने बै माने गायनाय जायो खिन्थु जोंहा दाबो हाथाय बाजाराव थाङोबा जों नुबाय थानो मोनो आरोखि मसां
माने बेफोरो मुलिजों बोखांनाय बा हासारजों बोखांनाय होननानै बुंनो हास जों बैफोर मैगं माने बैफोर मैगङा माने जोंनि देहानि थाखाय गाज्रि आरो माने जों माने नेचारेल मानि मिथिंगानिफ्राय माने बोथोरजों बोथोरजों गोरोबनाय आरो माने समजों गोरोबनाय बेफोरखौ जायोब्ला माने जोंनि देहानि थाखायबो खहा जाया आरो नङा होमबा नोंथां औ नोंथां
बा जों सावरायनायखौ बेहायनो दोनथनोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ
दे